खोनादों ना?
अ अ खोनादों।
औ मा खालामदों नोंथां
औ आं दङ' ओरैनो
होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानबाय बा सानबायमोन आरो
औ औ सावराय जागोन दे आयदाया मामोन?
औ आयदाया जाबाय बोथोरखौ जोंनो मानो नांगौ आरो बोथोरा मोनबेसे रोखोमनि मा बोथोराव जोङो मा मा खालामनो हायो बेनि सायाव आरो नोंथां।
अ अ।
नोंथाङा ओ जागायनो हायोब्ला जागायलांदों
आंथ' बोथोरनि बागै बांद्राय मिथिया नोंथाङा एसे जायगायग्रोना होयोबा मोजां जागौमोन।
दा बोथोर होनबाथाय बोथोराथ' गोबां रोखोमनि दङ' माने मोननै रखमनि दङ' आरो बोथोराहाय जेरैबायदि मेसें बोथोर आरो दैज्लां बोथोर बेनि गेजेरावनो आरो गोजां बोथोर आरो गोलोम बोथोर थाबावो आरो
औ औ
आरो बुंनो थाङोब्ला उदां बोथोर बायदिसिना बेफोरबायदि दङ आरो।
औ औ सोरबा सोरबाथ' माने मोन मोनद' होननानै हमो आर ना बोथोरखौ।
उदां बोथोर दुफां बोथोर औ मेसें बोथोर दैज्लां बो थोर गोजां बोथोर गोलोम बोथोर औ बेफोरबायदि मोनो आरो नोंथां दा बेफोर बोथोर नि सायावनो जों सावरायनो हायो आरो दा दा बो थोरा जोंना गोलोम बोथोर जानानै दङ नङा होनोमबा। गोलोम बोथोर होननानै बुङोब्ला जों गोलोम बो थोरावहाय जोङो गरम मोनो बांसिन बां सिन गरम मोनो होनबाथाय जोंहा गोलोम बोथोराव मोनो।
औ
सान्दुंनि गोसा थिं थिं दुंनायाव जोंहा
खाथेरनो हाया जायो सुबुंल' नङा जिब जुनार जेरैबायदि ना बायदिसिनाफोराबो थानो हाया। मोसौ बोरमा बायदिसि सिनाफ्राबो थानो हाया। मानोना सान्दुंनि दुंथायनि थाखाय दैया ओ गुदुं जानानैहाय ना खायसे नाफोरा थैलाङो।
औ।
सान्दुंनि थिं थिं दुंनायजों बोरमा बा मोसौफोरा हां थोन थोन लानो गोनां जायो।
औ।
सुबुं माहारियाबो सान्दुंनि बिदुं दुंनायनि जाहोनावहाय फोथारफोराव माइ गायनाय आबाद मावनाय बेफोराव माने एसे गोब्राब जाना फैयो आरो खस्थ' जानानै फैयो आरो नोंथां। खोनादोंना? लोगोसे गोलोम गोलोम बोथोरनि समावहायनो बांसिन अखा हायो आरो। बे अखा हानायनि जाउनावनो माने दुब्लि लोमसावनाय एबा आबाद थिलिखौ गाज्रि खालामनाय माइ फोथारखौ गा ज्रि खालामनाय खैथिया थिलिखौ गाज्रि खालामनाय। न'खर बायदिसिना एरिया टाउन बायदिसिनाखौल' गाज्रि लोमसावनाय हा खुरख' लांनाय बबेबा फुख्रिखौ लोमसावनानै नाफोरखौ खारहोनाय बा थांगार होनाय दिनो बेफोरबायदि थासारिफ्रा गोलोम बोथोरावहाय जानो मोनो आरो नोंथां।
अ औ नंगौ।
दा बेनि गेजेरजोंनो जोंहा बिदुं दुंनायाथ' थाखाबायनो। लोगोसे जोंहा खामानि दामानि मावनायावबो जोबोद हेंथा जानानै फैयो आरो गोलोम बोथोरावहाय नंगौ जोंहा गोलोम बोथोर नङाबा जोंहा खायसे खामानिफोरखौ मावनो हाया जेरैबायदि जोंहा गोलोम बोथोर नङाब्ला माइ गायनो हानाय नङामोन खायसे गोलोम बो थोराव जानाय मैगं थाइगंफोरखौ जों मोननो हानाय नङामोन। गोलोम बोथोराव समाव जोंहा फिथाइ मोनो जेरैबायदि जाम फिथाइ मोनो खान्थाल फिथाइ मोनो जोंहा थाइजौ फिथाइ मोनो जोंहा बेफोरबायदि फिथाइफोरखौ जोङो मोननो हानाय नङामोन गोलोम बोथोर नङामोनब्ला
औ
गोलोम बोथोरनि समावसो जों बेफोर फिथाइफोरखौ मोननो हायो बेनि अनगायै जोंहा गोलोम बोथोरनि समाव जोङो खारजि मोनो खुसेर मोनो बायदिसिनाफोरखौ जों मोननो थाङो आरो ना बे खारजिफोरखौहाय जों गोलोम बोथोरनि समावहाय जोङो सेबनानै लोङो खायसेफोरा गोजोम गरम जानायनि थाखाय
उम
नाइरें जायो जुखाम बायदिसि ना फोरखौ जोङो जानो मोनो आरो दा बेनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोर थोर दाथ बेयावनो गोलोम बोथोरावनो गोलैबाय नङा होमबा नोंथां ओ बे समावनो अखा हानाय मानाय बांसिन जायो नालाय दैज्लां बोथोरावबो लोमसावनाय मानायफोरा बारियो अबेबा लामा सामाफोरखौ बुखारलांनाय बा ओ बायस होनाय बेफोरो माने सोमजियो दैजां बोथोरनि समावनो
औ
दैज्लां बोथोराव जोंनि जायगाया गोबां लोमो आरोना दै अखा रे रे हाबाय थानायनि थाखायनो माने बोसोरफ्रोमबो लोमो होननानै बुंजायो आरो बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय दै थानो थाखाय जोंहा जायगा गैया दै थानो थाखाय जों जायगा नांगौ नालाय जायगा थायोब्ला जोंना मोनसे दैया अखा जिसेबां हाया मानो बे दै अखानि दै फोरा मोनसे जायगायाव ज जानानै थागौमोन
औ
जेरावहाय जोंना दैखौ लाखिनो हानाय मोनसे ज जायगा गैयिनि थाखायनो जोङो अखानि हा दै गोलैनानै जों जायगाफोरखौ लोमसावहयो आरो
औ
थिग बेबायदिनो मेसें बोथोर बायदिसिना दंबावो दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा बुंलांदो आरो
ओ मेसें मेसें बोथोर बा लो ओ मा बोथोरमोनलाय मोनसेखौ मा होनोमोन मेसेंनि उलथाखो
उदां बोथोर दैज्लां बोथोर
अ बेसें बोथोर उदां बोथोर आं बेफोर बांद्राय मिथिया माखिनिखौ उदां बोथोर बोथोर होनो मा खिनिखौ दुफां बोथोर होनो बेखौ मिथिया मा बोथोर खिन्थु गोजां बोथोरखो आं बुंनो सानदों आरो
औदे ओं
गोजां बोथोरावथ जोङो माने ओ दानिया माने बांद्राय मा होनगो बेखौ गोजां बोथोराव मा मा आबाद मावोमोनलाय
गोजां बोथोरावहाय जोङो बांसिन आबाद मोनोम होनबाथाय लाइ फोरखौ मोनोमोन
अ अ अ बे बिलाइ माबाफोरा बिलाइ मैगंफोरा बांसिन माने ग्रिन सबजिफोरा बांसिन जायो आरो बे गोजां बोथोराव ओ लाइ लाफा बा मा होन इखौ? फाथो ओमफ्राय मुला औ ओमफ्राय आरो बे बुथाफोरा बेफोर बांसिन माने गोजां बुथोराव जायो आरो
औ आलु बायदिसिना बेफोरखौ मेसें बोथोर बे गोजां बोथोराव मावनाय जायो आरो।
औ आलुआबोथ' ओं औ औ। आलुआबो गोजां बोथोरावनो बेयाव माने गोरलै गोरलै आलु मोनो आरो गोजां बोथोर टाइमाव ओमफ्राय इदिनो गोजां बोथोरावथ गोबां मैगं दोङो बांद्राय आं नामफोरखौ मिथिजोबा आरो। ओ गोजां बोथोरावथ' बांद्राय बिदि अखाबो हानाय जाया आरो ओमफ्राय कम हायो आरोना अखा हाबाबो माने ओ इदिनो गोबावदो खेबसे हायो आरो ओमफ्राय बांद्राय अखा हायोबाथ' माने बांद्राय थान्दा जायो। ओमफ्राय बिदि अखा हानायखौ नुनो मोना आरो कम हायो आरो हाबाबो मालाबा हायो ओमफ्राय सान्दुंआबो खम दुङो आरो ना दुंबाबो माने एसे ओ मालाबा मालाबा दुङो मालाबा आरो दुङा इदि दोमैलु जानानै थायो आरो गोजां बोथोराव बांसिन।
गोजां बोथोरखौ जोंनो आबाद गायनोल' नाङा मा मा बिनि उन बागै मा मा खालामनाय जायो गोजां बोथोराव बेनि सायाव बुंलां आरो।
औ औ जों गोजां बोथोराव जोंनि ओ बर'फोरनि बाथ्रा बुङोबाथाय जोङो गोजां बोथोराव माने ओ मागो जोंनिया मागोखौ गोजां बोथोरावनो फालिनाय जायो। जेरै जोङो मागो आव माने ओ जोंनि बोसोरसेनि जेनेबा जोङो आबादखौ दैज्लां बोथोराव मावबाय मावनानै जोङो माने ओ माइआनो जाबा माने बेलेग गुबुन गुबुन आबादफोरखौ जेनेबा मावबाय मैगं थाइगंफोरखौ मावनानै माने जोङो आबादखौ मावखांनानै जोङो मानसिफ्रा बुङो आरो दा गोजां बोथोराव माने एसे जिरायनाय ओ बायदि बा बै बै माने गोजां बोथोराव लासै आबादफोरखौ माने मोनजोबो नालाय आबादनि फिथाइफोरखौ बांसिनानो माने माइफोरानो जाबा गुबुन गुबुन आबादफोरनि फिथाइफोरखौ मोनजोबनानै माने जमा जायो नालाय गोजां बोथोराव माने जोङो फिथा सौराय जायो आरोना बैफोरनि मोननाय ओ माइ माइ बा माइरंफोरजोंनो माने जोङो फिथा सौराइ जानायखौ नुनो मोनो आरो जों माने रेस्ट लानाय हिसाबै जेनेबा बोथोरनि आबादखौ माव खांनानै एसे ओ रेस्ट लानाय हिसाबै फिथा सौराइ जायो बा बेदर ओ बायदिसिना जालायो आरोना बेबायदि मागोआव।
नोंगौ।
ओ बे गोजां बोथोरावनो ओमफ्राय ओ औ ओमफ्राय गोजां बोथोराव बे जोंनिया बे बेलागुर सावनाय बेफोरबो जायो आरो। बे टाइमावनो माने माबानिफ्राय ओ बे माइनिफ्रायनो ओ माइ हाखांनायनि बे नाराखोनो माबानानै हानानै जोङो बेलागुर सावनायखौ नुनो मोनो बिदिनो बानायोमोन आगोल दाथ' बांद्राय नुनो मोनला बेफोरखौ। किनतु आगोल औ बिदिनो बानायोमोन आरो ओमफ्राय औ
ओमफ्राय गोजां बोथोराव जोङो स्कुल क स्कुल क स्कुल फोरावबो माने गोजां बोथोरनि ओ गरम बोथोराव जेरै बन्द' होयो बेबायदिनो गोजां बोथोरनिबो बन्द' होनायखौ नुनो मोनो आरो।
बे गोजां बोथोरनि बन्द'आव जों माबायदि थाङोमोन स्कुलफ्राव?
औ
गस्ला गुदुं गुदुं गाननानै नङा होनबा
औ औ जोङो ओ स्कुलाव थाङोबाथ' बिराद माने गुदुं गुदुं गस्ला बा जों सुवेटारखौ गारनानै थाङोमोन आरो माने बांद्राय गोजाङोमोन नालाय फुङावथ' आरो जेनेबा ओ फुङावनो स्कुलाव थांनांगौ जायो उथिनांगौ जायो बेयाव माने थाङो नालाय ओंखायनो ओ सुइटार गाननांगौ जायो आरो ओमफ्राय गरम बिदिनो गरम बन्द' बायदि जोंनिया माबायावबो ओ ओ मा होनगोन गोजां बोथोरावबो माने बन्द' होयो आरोना। ओ बेफोरावबो माने मानसिफोरा बेरायनो थाङो सोरबा सोरबा माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव बा स्कुलनिफ्रायबो बेरायनो लांसोयो आरोना बेबायदि गोजां बोथोरबा। ओ गोजां बोथोरनि बन्द' माने स्कुलनिफ्राय बा कलेजनिफ्राय बिदि औ पिकनिक जानाय बा बेरायनो लांनाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो गथ'फोरखौथ' माने जेनेबा बांसिन ओ जुफोरखौ नायनो मा होनगोन सिरियाखानाफोरखौ नायनो लाङो बा साइन्स मिउजियाम बा खायसे जारिमिनारि जायगाफोरखौ माने ओ नायनो लाङो आरो औ फ्रियावनो लाङो आरो बांसिनानो
आरो गोजां बोथोराव ओम बेरायनोबो मोजां जायोना फुं समावहाय
औ गोजां बोथोराव औ बेरायनोबो मोजां जायो माने गरमफ्राव जेरै ओ बेलेगाव गुबुनफ्राव बेराय हैबाथाय माने खस्थ' मोनो नालाय गरमजों खिन्थु गोजां बोथोराव बिदि नङा आरोना गोजां बोथोराव मोजां नाङो सुइटारफोर गाननानै जुदि गानफब जोमफब थाङो। औ अर सायनानै मानाय माने मोनसे मोजां माबा जायो आरो जायगाफोर नायनोबो बेरायनोबो मोजां जायो आरो लोगोफोरजों ज' ज' अर सायनो बा ज' ज' रायलायनो ज'मा जमा माने मोजां जायो आरो ओंखायनो माने बांसिन पिकनिकफोराव थांनायखौ माने गोजां बोथोराव बांसिन नुनो मोनो आरो बे जानुवारि टाइमनिफ्राय बा ओ डिसेम्बर जानुवारि बे टाइमावनो बांसिन पिकनिक जानाय बा जायगा बेरायनाय बेबायदि थ्रिबाव थांनाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो
उम माने दा बै समावहाय सिनारिफ्राबो मोजां जायो नालाय मिथिंगानि मिथिंगायाहाय गोदान महर लायो होनना बुंजायो ना मा होनो बिलाइ खिलियो गोदान गोदान
औ
बेै समावहाय माने बिदि मोजां आरोना फुं समावहाय बिमा बिफाफोरजों फुं समाव बेरायनो मोजां जायो लामाफोरावहाय ओंखारनो मोजां जायो
औ औ
गोलैनाय समाव निहिरफोरखौ दांनो मोजां मोनो
औ ओ ओ
जानाय लोंनायावबो माने बेबायदि थान्दा बोथोराव माने जानाय लोंनोबो खवाबसिनो आरोना थान्दा थान्दायाव माने गुदुं गुदुं बुस्थुफोरखौ औ फिथासो औ फिथाफोरानो जा बा खायसे जाग्रा बुस बुस्थुफोरखौ माने गुदुं गुदुङै जाबाथाय माने मोजां नांसिनो आरो गरम बोथोरावथ' जोङो बिदि गरम गरम जानो हायाना औ औ बेफोर माने मोनसे मोजां माबा आरो औ मा होनगोन बेखौ ममेननो आरो औ बेखायनो माने गोजां बोथोराव बांसिन बेरायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो माने बेरायनाया बेरायनायो गरम बोथोरावबो खिन्थु माने गोजां बोथोराव बांसिन बेबायदि ट्रिप लानायखौ बा पिकनिक जानो थांनायफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जोङो। स्कुल निफ्रायनो जा बा फेमिलियानो फेमिलि निफ्रायनो जा बेबायदि बेरायो आरो गोजां बोथोराव
गोजां बोथोराव आरो सि गिदिर गिदिर जोमनानै था आराम।
औ आराम माने उथिनोबो बायो आरो औ उन्दुनानै माने थाब सिखारनो बायो आरो गुदुं गुदुं उन्दुबाय था बेबायदि जायो आरो दा गरमावथ' बिदि उन्दुबाय थानो हाया औ
माने गोजां बोथोरा मोजां गोलोम बोथोरा मालाबा समावहाय थाथेरनो हायै खालामना हायो बेनि थाखाय माने।
बांद्राय दुं-दुंनाया बांद्राय जायो औ औ मानसिफोरा माने बांद्राय बांसिन मानसियानो दानिया गरम बोथोरखौ माने मोजां मोनो आरो बांसिन माने